औ।
हेलौ अ।
औ खोनादोंना नोंथां? औ औ आं खोनादों। मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
आं ओरैनो दङ र' दा नोंथां।
औ। ओ नोंथांना दासान्दि खबरफोरा माबोरै सोलिगासिनो दङ?
आंनियाथ' दा खबरा मोजांथ' दे नोंथां। नोंनिलाय?
औ आंनाबो दङ दे गेजेरावनो। दा नोंथां दा थ' दैज्लां बोथोर नङा होमब्ला।
ओं।
अब्ला नोंसोरनिथिंजाय ओम गायनाय फुनाया माबोरैहाय सोलिगासिनो दङ गायखांजोब्बाय ना दासिमबो गायगासिनो?
गायनाय फुनायाथ' जोंनिथिं गायखांजोबाखै गायखांजोबनाया सोरबा सोरबि गायखांजोबबाय बांसिनानो ओमफाय बांसिन गायखाङाखै आरो सोरबा सोरबि उम। जोंहाथ' न'खराव बिदि गाया गायनाया। न' खा थिफ्राव गायो आरो।
औ। अब्लालाय नोंथां आं नोंनिसिम कल हरनायनि गुबै जाहोना बेरोमोन जे आं नों थांजों दसे स म रायज्लायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन।
अ अ।
आरो जो आरो जो आङो मानि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों होमब्ला आङो औवाजों जोङो मा मा बानायनो हायो बेजों जोङो रांखान्थिनि बेलायावहाय जोङो औवानिफ्राय माबोरैहाय जोङो ओ रांखान्थि रां बेफोरबायदि आरजिनो हायो बेफोरनि बा गै आङो नोंथांजों सावरायनो होननानैसो ‌आं कल हरदोंमोन।
अ अ।
औ। अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जोङो माबोरैहाय बेफोरबायदि रां आरजिनो हायो औवानि उम औवाजों जोङो मा मा मुवा बेसाद बानायनानैहाय
आरो औवाया जोंनो औवाया जोंनो मा मा खाम खामानियाव बाहायो जोङो औवाखौ?
आं नुबोनाय उन्दैनिफ्राय नुबोनाय बायदि मिथिनाय बायदिब्लाथ' ओम एसे जेनेबा बोरायफोराबो बोराइ नोङाबाबो एसे आदा बैसो फोराबाबो जेनेबा औवाखो ओ जेनेबा ओं बिदिनो जों जोंनि बिदिनो आबौ आबौमोन जेनेबा बिद दिनो जेथामोन बिदिफोरखो नुबोदो जेनेबा इसोरो औवाखो दाननानै बिदिनो सेन हेबो आरो जेखाइबो हेबो मबा जे औवानि गिसिबबो बानायो ओमफाय खबाइबो हेबो बिदि जेखाइ खबाइ हेबनानै माबायो आरो न'आव इउस खालामो जेनेबा बिदि खायसे आरो फानोबो फाननानैबो आं आरजियो बिब्दिनो ओमफ्राय आरो आं न'आव जोङो न'आव आरो बांसिन न'आव इउस खामनायखो उम बाहायनायखो नुबोदों आरो जेनेबा इदि ना गुरनो थांनायाव जेखाइ बानायनाय दिनो न'आवनो बानायनाय ख खबाइ बानायनाय बिदिखौ नुबोदो ओमफ्राय बिदिनो गोबां न'नि मुवा बेसाद जेनेबा बिदिनो न'आव बाहायनाय खिरखा बिदिनो मायबा मायबि जेनेबा औवाजों बानायनाय जायो आरो खिरखा गिसिब बिदिफोरखो न'आव।
औ
जोंनियाव माने न' न'खराव औवा थाखाथारो आरो घरे घरे अवा नङाबा जाया माने।
औ औ मानो होनोब्ला औवाखौ जोङो गोबां खामानियावनो बाहा हायो नङा होनब्ला जेरैहाय जोंहा जोंनाथ' दा गामि ओनसोलाव जोंना बयनाबो इथानि एबा बिदि पाकानि बेरा होनो हाया जोङो बेनि थाखायनो जोङो मा मा सै मोखौबो मोसौ बोरमा सैमाफोरखौ हाबनो हायैनि थाखाय जोङो लां ओ न'नि सोरगिदिं जोङो बेरा दुमनाय जायो नङा होमब्ला? जो ओ मानो होनोब्ला जोंहा न'नि खाथि खालायाव जोङो मै गं थाइगं बा बिबार बेफोरबायदिनिनो बाग गान बानायना लायो नङा होनब्ला नोंथां मा बेनि थाख खायनो जोङो बा बोरमाफोरा जाफैगोन मोसौफोरा जाफैगोन बेनि थाखायनो बिसोरखौ होब थानो थाखायनो जोङो ओ बेरा खौ बानायनो हायो आरो जाय बेराया औवाजों बानाय जानाय नङा होनब्ला नोंथां? थिग बेफोरबायदिनो औवाखौ जोङो ओ बाहायनो होनबाथ' जोंहा ओ इन्जुरनि एबा हानि न' लुनायाव जोंहा औवा नङाब्लानो जाखाथारा नङा होनब्ला नोंथां जोंहा पाका खुन्था थायोब्लाबोथ' जोंनो गेजेर गेजेर होनो थाखाय औवा निनो खुन्था होनो गोनां जायो आरो बिदिनो औवानि बेरा होनो गोनां जायो।
उम गंसे न' लुनो गोनांबाथ' जोंहा जेनेबा औवा नोङाबानो जाया उम।
अ नांखाथारगौ जायो थिग बेफोरबायदिनो पाकानि न' लुनायावबो जोंहा बेफोरबादि लुबाय थानायावहाय मिस्रिफोरा गानानै गाखोनानै पाका न' लुनो थाखायबो जोंहा औवाखौ नांगौ जायो थिक बेफोरबायदिनो ओ पेन्देल बिदिनो माबा फोर हाबाफोरनि बा माबा माबि प्रग्रामफोराव पेन्देल लुनो थाखायबो जोंहा औवाखौ नांगौ जायो नङा होनब्ला नों थां आरो थिग बेफोरबायदिनो मोनसे खोथा दङ औवाया जोंहा लेखा बिलाइबो जायो नोंथाङा बे खोथाखौ खौ मोनथिगौ ना औ लेखा औवानिफ्राय जोङो लेखा बिलाइखौ खौ मोननो हायो आरो।
अ अ
औ औ आरो बेफोरबायदिनो दङ गोबां नोंथाङाबो दानिसो बुंलांफाबाय जोंहा गिसि बानायनो हायो दाला सान्द्रि न'आवहाय जोंनो नांगौ जिनिस फोरखौ जायफोरहा रोंगौ
ओं
बेफोरहा जेनेबा बेफोरखौनो बानायनानै जोङो रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां बेखौ हौवाल' नङा हिनजावफोराबो गोसो जों होब्ला बानायनो हायो। जेरैहाय औ दाला सान्द्रि आरो औवानि जोङो सिथ्ला लामा सिबनो थाखाय जोंनो औवानि हासिबखौ नांगौ जायो अखा बां अखा हायोब्लाथाय जोंहा औवानि हासिबा जोबोर मोजां आरो बे बेबायदिनो जोंहा दंबावो नोंथाङा बुंलांखाबाय जेखाय, हबाय आरो बेफोरबायदिनो जोंहाथ' इन्जुरि न' न'आवहाय जोंनो औवाजों हेबनाय दरजाखौ नांखा थारगौ नङा होनब्ला नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनो औवाजों खेबनाय दरजा थारा जोंहा बनानै जनो थाखाय धाराखौ नांगौ जायो।
औ
आरो गोबां बेफोरबायदिनो माबा माबि बा दैज्लां बोथोराव खोथिया खानो थाखाय जोंनो औवानि आरं खौ नांगौ जायो आरो जोंनो जि माबा माबि मुवा बेसाद दोननो थाखायनो फिसा फिसा जोंहा बैसां लुनाय जायो बेफोर खामानियावबोथ' जोङो औवाखौनो बाहायनाय जायो नङा होमब्ला आरो जि लामनो थाखाय थाखाय जोंहा दुरुंनि अनगायैबो जोङो औवानि खुन्था बा औवानि दान्दा बे बेफोरबायदि गायनानै जोङो दान्दा बारायनाय जायोना जि लामनोबो
अ उम उम
थिग बेफोरबायदिनो फिसा फिसा लङा बेफोरबायदि दैमानि थाखाय थाखायबो जोङो जेनेबा जायफोर गामियावहाय जोंहा पाखानि दलं गैया बा न'खराव जुदि गेजेर लामाथिंजाय द'लङा फिसाफोर दङब्ला बेखौ बारनो थाखाय जोङो फिसा फिसा दालां बानायनो थाख थाखायबो जोंहा औवाखौ नांगौ जायो औ औ बेफोरबायाददिनो जोंहा औवाया गोबां खामानियावनो बाहाय जायो आरो बिदिनो मा होनो ना हमनो थाखाय जोंहा जेखाय नोंथाङा बुंलांखाबाय आरो सेन बानायनाय जायो बेफोरबायदिनो फल'बो बानायनाय जायो जोङो आरोबाव मा बानाय जायो खखा
खखा
हा बानायनाय जायो आरो दङ जोंहा बिदिनो दाउ जोबनाय थन्द्रा बेफोरबायदि गोबां बायदिस सिना बानायनो हायो आरो औवाजों।
अ
औ
बिदिब्लालाय नोंथाङा औवाजों हेबनाय हो
औ आरो दंबावो जोंहा औवाया जेनेबा बेै अखा औवा जि दङ गिदिर गिदिर बेनि औवाखौ जोङो गोरलैयावनो उंफें खायनाय औवा जे बुङो बे औवा जायखौ बुङो जोङो औवा गाजा एबा औवा मेवाइ।
औवा गाज
खौ जोङोहाय ओंख्रि औ ओंख्रि जानो हायो औवाखौ गोरलैयावहाय जोंङो ओंख्रिबो जानो हायो। औ जाय जानोबो बिराद गोथाव जायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ
औ
जोंबोथार आरो जोंना आरोथ' औवानिबोथ' आसार बानायो।
औ औ औवा गाजाखौहाय जोङो औ आसार बानायनानै दोननो हायो।
उम।
थिग बेफोरबायाददिनो गोबां खामानियाव जोङो बाहायनो हायो आरो बिदिनो दंबावो। दे नोंथाङा बुंलाय आरोबाव मा मा खामानियाव बाहायबावनो हायो?
औवाखौथ' बिदि। जोंहाथ' बिदि बारा औवानि माबा जाया जेनेबा औवा अवानि गाजाखौसो जोंहा जानानै जोबोर मोनज मोजां मोनो औवा गाजाखो माने अनलाजों दाउजों जायो बिदिनो सिजेनाव
सिजोनाव आरो औ दाबायदि समावनो मोनो दैज्लां औ दैज्लां सम समावसो मोनजायो आरो ना जोङो बे औवा मेवाइनि ओं
अ अ बिदि
औ जेनेबा दैज्लां समावसो बियो फिसा फिसा गाजा बेरो नालाय औ आरो दंबावो जोंहा औवाजों बानायनो हानाय ओ मा दंबावो बेफोरनो दे आरोबावथ' गैबावला नामा? बिदिनो जोङो बनबो जानो हायो नङा होमब्ला नोंथां औवानि बन
खा बिदिनो
औ बे बनखौबो औवाखौबो जोङो सिननानै बन बानायनानै बेखौबो जोङो हाथाय बाजाराव फाननो लांनो हायो। जायफोरनि न'खराव औवानि आंखाल गैया आरो नख खराव जुदि थाखा फैसानि आंखालब्ला बेफोरखौबो जोङो। फानहैनो हायो नङा होनब्ला बन बानायनानै? औ अब्ला दिनैनि औ अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बे बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे होनबालाय औ।